हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां बुंनो हागोन
औ ओ नो बिदिब्ला थांजागौमोन औ बिदिब्ला नोंथांजों आङो आबाद आयदानि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना
औ सावरायजागोन नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव दा सान्दै मा मा आबाद मावबाय दङो आरो माबोरै मावदों गो दोनि हुदा बायदियैनो ना गोदान मुगानि आदब खायदाजों मावदों नोंथाङा एसे ए गुवारै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलाव दा दैज्लां नालाय माइनि आबाद मावगासिनो दङ दासान्दि माइनि आबाद मावगासिनो नो दङ बोथोर लानानै आलादा आलादा आबाद मावनाय नुनो मोनो नाथाइ दासान्दि माइ आबाद मावगासिनो दङ गोदोथ' माइ गायनो थाखाय मोसौ जों हाल एवनाय नुनो मोनोमोन नाथाइ दा ट्रेक्टर बायदिसिनाफोरखौ बाहायनाय नुनो मो नदों गोदान मुगानि बायदिसिना ट्रेक्टर गिदिर फिसा बाहायनाय नुनो मोनदों ओ माबोरै मावो होननानै बुङोब्ला माइ गायनो थाखाय जों गिबियावनो मा खालामग्रोनांगौ ओ माइखौ फोग्रोनांगौ जायो बेखौ फो नो थाखाय हाखौ गुरै खालामनो एबा एवग्रोनो नांगौ जायो गिबियावनो मा खालामो ओ बैसागोआव जेब्ला अखा गोलैयो अब्ला हाया अखा गोलैनानै हाया एसे गुरै जायोब्ला बे हाखौ एवनानै लानाय जायो आरो एसे एवनानै लानाय लोगोसेनो मा खालामो बोसोरसे सिगां दोननाय माइज्लि एबा ओ गुबुन जायगानिफ्राय नार्सारिनिफ्राय बायनानै लाबोनाय मान माइज्लि एबा जोलैखौ दैयाव सानसे एबा हरसे सोमनानै दोननाय जायो सोमनानै दोननायनि उनाव बोखांनानै बेखौ न' सिङाव एबा अबेबा खना जाय गायाव लाइ बिलाइ एबा थास' बिलाइजों खोबनानै दोननाय जायो आरो दिहुननानै बेनि उनाव जेब्ला बियो फेंखा एबा गाजा अरगोन बेखौहाय ओ बे एसे एवनानै दोननाय हाखौ मोजाङै एवफिननानै बेवहाय सारनानै होनाय जायो अब्ला बेयो फेंखा अरनाय माइआ ओ खोथिया जानानै एबा माइ जानानै रज'यो अब्ला माइआ जेब्ला देरो अब्ला ए बेखौ खोथियाखौ फुनानै ओ गो दानै ओ दस जि हायाव गायगोन बे हाखौ एवनानै मोजाङै गायफिननाय जायो आरो नोंथां ओमफ्राय माइआ आलादा आलादा रोखोमनि दं जेरै रन जिद दं बंग' बनदु दं बायसमुति दं बायदिसिना दं नोंथांनि ओनसोलाव माबादि माबादि माइ गायो ओ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा
औ नोंथां ओ नोंथाङा जेरै फोरमायदों जोंनि ओनसोलाव बो दासान्दै दैज्लां बोथोर सोलिदों नालाय बेनिखायनो जोङो बां सिन सुबुंफोरखौनो माइ आबाद मावनायखौ नुयो आरो जोङो माइ आबादखौ औ माबोरै मावो होनोब्ला गिबियावनो जोंनो माइज्लिनि गोनांथि जायो जोङो बे माइज्लिखौ थांनाय बोसोराव मावखानाय माइ जा गोग्गो माइ बेखौ दोनखानाय जायो आरो नङा ब्ला जोङो बाजारनिफ्राय मोननाय गोदान माइ बायदिफोरखौबो लाबोनाय जायो आरो बेखौ जोङो लाबोनानै औ सान सेबा साननै फाथोनि बस्थायाव सोनानै जोङो फुख्रियाव सोमनानै दोननाय जायो बेनि उनाव जोङो बेखौ बोखांनानै लांदां जायगायाव थालिर बिलाइजों मोजाङै खोबनानै दोननाय जायो आरो जाहाथे बियो गाजा बेरनाय बायदि बेनि उनाव औ बेखौ जोङो फोनायनि सिगांनो जोङो दुब्लि फोथारखौ मोजाङै ट्रेक्टर जों बा ओ मोसौ हालिजों मोजाङै हेवनानै लाग्रोनाय जायो आरो जोङो बेवहाय ओ बा खायसे न'नि हासार जेरै गोबोरफोरखौबो हैग्रोनानै दोनजायो जेब्ला बेयो मोजाङै गोमोन जायो अब्ला जोङो ओ गाजा बेरनाय जा माय बेखौ जोङो मोजाङै आखाइजों सारै सारै फोनाय जायो आरो बेनि उनाव जेब्ला से दान जायो अब्ला बे माइआ मोजाङै जौवोब्ला जोङो बेखौ आरोबाव ओ फुफिननानै जोङो मोजाङै हाखौ एवखाना लानानै आरोबाव गायफिननाय जायो आरो जोङो बेखौ गायनाय याव आइजोफोराबो गायो आरो खायसे दा गोदान मुगानि ओ मेचिनफोर ओंखारनायजोंबो जोङो गायनायखौ नुदों आरो
नंगौ नोंथां
औ जेब्ला माइया एसे जौवो अब्ला जोङो बेवहाय खायसे रासायनिक हा हासार इउरिया फतास बायदिफोरबो होनाय जायो नङाब्ला जोङो न'निनो बानायनाय नै हासार गोबोर हासार आरो बोरमा खि बायदिफोरखौबो हैनायखौ नुदों दों आरो बेनि उनाव माइआ जेब्ला जौवो आरो फि थाइफोर ओंखारबोयो अब्ला जोङो बेखौ मोनोब्ला ओ गोदोनि हुदा बाय दिनो खासिजों हायो आरो नङाब्ला खासिखौ जोङो ओ गोदान मुगानि माइ हाग्रा मेसिनजों बो हानायखौ नुदों आरो ओ बेनि उनाव औ मारा नानायावबो जोङो ट्रेक्टरजोंबो नानायखौ नुदों आरो मोसौ हालि जोंबो नानायखौ नुदों आरो नोंथां
नंगौ नोंथां दा गोदान मुगायाव मेचिनबो ओंखारदों माइना नानाय नङा होनबा माय नानाय मेसिनफोरजोंबो गोबां बिबांनि मानसिफोरखौ नानाय नो मोनो ओ समाबो थाबैनो ओ थाबनो नाखांनो हानायनि थाखाय मानसि खौ बे मेचिनजों नानाय नुनो मोनो ओमफ्राय माइ नाखांनायनि उनाव जेब्ला फोथाराव दुब्लिया लान्दां जायो एबा गोरान जायो मेसें बोथोराव बिदिनो बेसर बा टिसि बा सिबिं बायदिसिना आबाद आबाद मावनायबो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
औ बेसरनि अनगायैबो बायदिसिना मैगं थाइगं जेरै दा दैज्लाङावथ' फाथोनि आबादबो नुनो मोननाय जायो गोबां बिबांनि फाथो आबादबो खालामो फा थोखौ नारजिबो बानायनाय जायो बेखौ अर सुनो थाखायबो बाहायनाय जायो फाथोनि ओ देन्था एबा थाराखौ बेनि उनावहाय बिलाइखौ नारजि बानायनानै जानायबो नुनो मोनो ओमफ्राय फाथोनिफ्राय दिरुंबो बानायनाय नुनो मोनो नङा होमबा जोंहा गोबां बिबांनि मुलाम्फा दं फाथोखौ फानो ब्लाबो जों रां खामायनो हायो ओमफ्राय मेसें बोथोराव सुबुंफोरखौ फान नानै रां खामायनो हायो एबा न'आव नांगौ जानायावबो बाहायनो हायो। ओमफ्राय बेसरफोरखौबो बेसरनिफ्राय थाव गुबै मोननो हायो नङा होमबा? गोबां बिबांनि बेसर फोरखौ सोरबा फाननानैबो रां खामायो सोरबा न'आव थावबो दिहुननानै लायो टे सिनिफ्रायबो थाव दिहुननानै लायो जेब्ला मेसें बोथोर सफैयो अब्ला बायदि रोखोमनि जेरै गुरसि एबा जोगोनार एबा ओ सबायबिमा एबा लेस्राफोरबो गायनाय नुनो मोनो फान्थाव गोखै बायदिसिना आद रोखोमनि मैगंफोर गायनाय नुनो मोनो नङा होमबा? बे सरखौ ओ माबोरै गायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां जोङो बेसरखौ माबोरै गायो होनोब्ला जों ओ बेखौ माइआ हाखांजोबनायनि उनाव जोङो बे नाराखौ मोजाङै ओ ट्रेक्टरजों हेवनानै लानानै ओ जोङो ओ बेसरखौ जोङो थांनाय बोसोराव ओ थाखानाय बेसरा थायोब्लाथ' मोजाङानो जा जाबाय आरो जुदि बे गैयाब्ला जोङो बारनिफ्राय मोननाय गोग्गो ओ बेसरखौ लानानै नै फोफैनाय जायो आरो जोङो बेखौ फोखांनानै एसे देरोब्ला बेवहाय जोङो बायदि हासारफोर बाजाराव मोननायखौनो बांसिन बाहायनायखौ नुदों आरो ओ बिनि उनाव जोङो बिबारफोर बारोब्लाबो जोङो बिबारा आरो फिथाइया मोजां जाबोनायनि थाखाय बेवहाय फिथाइनिबो आलादा मुलिफोर बाहायनायखौ नुयो आरो नोंथां जोङो औ बे बेसरनिफ्राय जोङो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो जोङो बेसरनिफ्राय थाव गुबै मोनो आरो जोङो बेखौ न'खराव जानायावबो बाहायो आरो जोङो बेसरखौ फाननानै नांगौ जिरादखौ बा न'खरनि गोनांथिफोरखौ जोङो सुफुंनायावबो हेफाजाब होयो आरो नोंथां औ नोंथां नोंथांमोननि ओन सोलावबो बेसर आबादखौ मावनाय जायो ना नोंथां?
औ जोंनि ओनसोलावबो बेसर आबाद मावनाय जायो। सिबिंनि आबाद मावनाय जायो औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव आरो मा मा उफ्रा आबाद मावबानाय जायो नोंथां?
जोंनि ओनसोलाव बिदिनो गयनि आबाद मावनाय नुनो मोनो दानि दाना गय आरो थालिरनि नि आबादखौ नुनो मोननाय जादों गोदानै जोंनि ओनसोलाव गोदानै गय गायनाय एबा नै थाम ब्रै बोसोर सिगां गायनाय गयफोर खौ गोबाङैनो थायनाय नुनो मोननाय जादों आलादा आलादा नार्सारिनिफ्राय लानानैबो फैयो। सोरबा सोरबा न'आवनो जावायनाय गयफोरखौ गायनाय नुनो मोनदों गोबां बिबां नि रां खामनाय नुनो मोन लोगोसे थालिर गायो बांद्राय जोथोन लानांगौ गैयिनि थाखाय बेफोर बिफांफोरखौ गायनानै गोबां बिबांनि रां खामायनाय नुनो मोन्दों आरो थालिर बिफांनिफ्रायथ' खारैबो बानायनो हायो नंङा होमबा खारैजों लोगोसे फिथाइफोर थायोब्ला फिथाइखौबो फाननाय नुनो मोनदों गयखौबो गयखौ न'आवनो जावालायनानै बिफांनि गय बिफांनि फुलिफोरखौबो फाननाय नुनो मोनो आरो गय फिथाइखौ गथायबो फाननाय नो मोन एबा फोराननानै सुपारि बानायनानैबो फाननायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे हाग्रानि बैग्रि एबा बिलाथि बैग्रिखौबो गोबां बिबांनि गायनाय आरो फाननाय नुनो मोननाय जादों नोंथां औ नोंथांनि ओनसोलाव गय एबा बिलाथि बैग्रि एबा थालिरफोरनि आबाद मावो ना
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदि आबादखौ मावनायखौ नुदों आरो जोंङो गय आबादखौ मावनोब्ला गय फुलिनि गोनांथि जायो जोंङो गय फुलिखौ मोजांङै जानोब्ला जोंङो खेब थाम गायस्लायनांगौ होननानै नुदों आरो जोंङो माइरि गय आबाद जोंङो खेबथाम गायसायो बे गया मोजांङै देरोबा बाद्राय गोजौ जनाय खोनादों आरो
आंखौ नोंथां गाहायाव थायो होनना खोनानाय मोनदों औ
बेनि उनाव जोंङो गय आबादखौ मोजां जानोब्ला जोंङो बेनि गाहायाव जोंङो गेजेर गेजेराव जोंङो थालिर बिफांफोरखौ गायनानै होनाय मोनदों मानो होनोब्ला थालिरनिफ्राय जोंङो दै मोनो होननानै फोथायनाय दं आरो बेनि उनाव जोंङो औ गेजेर गेजेर जोंङो जोंनि गोबोर हासार बायदिखौबो होनानै होनाय नुदों आरो नोंथां
नांगौ नोंथां बिदिब्ला नोंथां
औ नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय गोजोननाय थाबाय नोंनिसिमबो
औ